अ खोनादों औ नोंथांजों आं आबाद मावनायनि सायाव एसे सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन औ नोंथांङा सावरायनो हागोनबा
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथांङा सों दि सोंनो हागौ हायो हायोबा सोंनो हागौ नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव आबाद मा मानि मा मानि आबाद मावनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ बुंनो थांङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां बिदिनो दैज्लां बोथोरनि मेसें बोथोरनि गुबुन गुबुन ओ आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां जेराव दैज्लां बोथोर बोथोराव दैज्लां बोथोरावहाय माइनि मैगं थाइगं जेरै पटल खुमब्रा लाव जिंखा बायदि बायदिनि जोंङो आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला जोंङो आ बादखौ माइ आबादखौनो गोबां गायनाय
औ औ औ
बिदिनो जोंङो
औ
बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बिदिनो ओ मेसेंवाबो बिदिनो बायदि बायदिनि जेरै मेसेंफोराव ओ आलु आरो बानलु आरो बिदिनो मुलाफोरखौहाय जोंङो आबाद खालामनाय जायो आरोना नोंथां जाय जानाय बा जायगा लायै बिदिनो बुंनो थांङोब्ला दाथ' दैज्लां दैज्लां नालाय दैज्लां नालाय बिदिनो माइ आबाद गायदों गायो। आरो पथल मैगं थाइगं जिंगाल आरो खुमब्रा आरो लेस्राफोरखौबो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ औ
थां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बा नोंथांनि न' न'आवबो बिदि आबाद मावनाय दङ ना नों- -थां एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां औ
दाथ' जोंहा दैज्लां दैज्लां नालाय जथ' ओ
दैज्लां समाव बिदिनो माइ गायनाय आबादखौनो नुनो आरो
औ नोंथां
सोलिगासिनो जोंनाव दा आरो जोङो बि माइ आबाद खालामनो थाखाय ओ माइ माइ गायनो थाखाय जोंनोथ' खोथियाखौ फोग्रोनांगौ जायो नालाय खोथिया फोग्रोना लानांगौ नालाय बेनि थाखाय जोंनो माइज्लि माइनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां? जायगा लायै जायगा जायो नालाय जोङो बेनि थाखाय जोङो माइज्लि माइखौ गोदो सिगांनिफोरखौबो बिदि गायनो फोनो हायो आरो जोङो सिगांनिया गैयाब्लाबो दा ओ बिदि बाजारफोराव फोरनि बिखौहाय फोनो हायो आरो खोथिया नोंथाङा खोनादों ना? औ बिदिनो जोङो ओ औ औ खोनादों खोनादोंबा।
औ नोंथां खोनादों
औ ओमफ्राय बिदिनो हाखराव दैयाव बेयाव माने सोमना दोननांगौ आरो सननै बा सानथामनि सोमना दोननांगौ जोङो बिदि सोमना दोननायनि उनाव बेखौ सान बेखौ बोथनांगौ जों साननै हरनै थानाय जों बेखौ बोथनांगौ बे बोखांनायनि उनाव जों बे माइखौ बे माइज्लि माइखौ जोङो न'आव न सिङाव
हायाव जोंहा लामनानै दोननांगौ आरो आ बेनि उनाव
औ नोंथां
खोबनानै दोननाय जायो आरो। खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादोंना
औ नोंथां
औ आरो जोंखौ ओ बेखौ लामना दोननायनि उनाव जोङो जेब्ला बियो गाजा ओंखारोना बे गाजा ओंखारब्लाथाय जोङो बेखौ दुब्लियाव फोथाराव जोङो बेखौ फोनो लांनाय जायो आरो
बेखौ फोनो लाङो फोनो लांनायनि उनाव जोङो बे बे माइखौ फोनो थाखाय जोङो माबा मोनसेयाव लानानैसो जों होनांगौ जायोना बेनि थाखाय जोङो गामला बा खिरखा बेफोरबायदि माबा मोनसे आइजेंङाव लानानै जोङो
खोथियाखौ फोथाराव फोहैनो फोहैनांगौ जायो आरो फोहैयो
औ खोनादों नोंथाङा
औ नोंथां
औ औ औ आरो जोङो बेखौ फोखांनानै बेयो खोथियायख जेब्ला दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे लायो आरो ब बहाबा बहाबा बेनि उनाव जोङो बेखौ फुनांगौ फुनाय जायो आरो बे दान मोनसेनि उनाव जों बेखौ खाथिखौ फुनाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ गायो आरो गायनो हायो अब्लाना आरो जोङो माइ आबादल नङा जोङो गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हाया आबाद मावो आरो दैज्लां आवहाय जोङो बिदिनो लाव खुमब्रा आरो लेस्रा पथल भिन्दि बेफोरबायदिफोरखौ जोङो बेफोरनि आबाद मावनाय जायो आरो दा दा माने दैज्लां समाव बेफोरनि आबाद आबादानो सोलियो आरो आरो जोङो दै मेसें बोथोरावथ जोंना बिदिनो आलु आलु फाखन्थाव आरो उम उम
फान्थाव आरो गोबां रोखोमनि बेफोरबायायसा मैगं गायनाय जायो लाइ लाफा जेरै लाइ ला फाखौबो जों मेसेङाव मेसेङाव गायो आरो जोङो फोयो लखय लाफाखौ मोननाय जायो मेसेङाव मेसें बोथोरावहाय जों बेफोरखौ जायो आरो
औ नोंथां
औ नोंथांमोननिथिं आरोबाव नोंथाङा मा मा बिदिनो मा मानि आबाद मावनाय नुदों नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि औ नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय बिबदिनो बांसिन बुंनो थाङोब्ला माइ माइ आबादखौनो दैज्लाङावहाय आबाद मावनाय जायो आरो ना नों थां आरो
औ नंगौ
जुखामखौबो जुखामफोरखौबो आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां जेरै जुखामफोर जों जेराव जों थासुमला बुङो बेखौ थासुमलाखौबो जों आबाद मावनाय जायो आरोना नोंथां आरो बिदिनो दैज्लां मे लायै लायै आबाद मावनाय जायोना नोंथां माने ओ समखौ ओरैनो हगार हरा आरोना नोंथां। बिदिनो आबाद मावनायावहाय दैज्लांबा दैज्लांनि बा मेसें बा मेसेंनि बिदि आबादखौ मावनाय जाया आरो नोंथां।
औ औ दाथ माने जोंना दैज्लां नालाय औ बांसिन आबादानो जोंना मान ने माइनि सोलिगासिनो आरोना माइ गायनायनि सोलिगासिनो। औ औ नोंथांमोननिथिं बिदिनो माइ गायनायनि बेसेनफोरा बेसेबां बेसेबांसो?
औ नोंथां ओ औ नोंथां। ओ दाथ' जोंनिथिं माइ बा माइ आबाद मावनाय दैज्लां समावहाय माने दा जोंनि ओ जेराव हाजिराफोरनो बा ओ बिदिनो हाजिरा मावनायफोरनो ओ बिदिनो खरसा जेनेबा रां हाजिरा फोरा बिदिनो तिनस' बा ओ थामजौ बा थामजौ बाजिसो जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ नोंगौ। औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ हि माने बिदि हिनजावफोरनि या जोंनिथिं ओ थामजौ रां आरो माइ गायनायनि बेसेना। आरो हौवाफोरनिया ब्रैजौ आरो। ओ मानोना उम हौवाफोरनिया मानो बांसिन होन्ना बुङोब्ला बिसोरना माने ओ खस्थ' एसे बारासिन नालाय बिसोरो आ लिबो खोनांगौ खालजों खदाल जावनानै आलि खोनांगौ आरो हालेवनांगौ बिदिनो खोथियाबो फुनांगौ बिसोरना माने गोबां खामानि थायो नालाय बिनि खायनो ओ बिसोरनिया बांसिन आरो बेसेना।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां? औ आरो ओ बिदिनो जोंङो ओ माइ गायनो थाखायथ' जोंङो न'खरनिया माने एसे ओ न'खरनियाथ' खौ गायनो थाखाय सम मोना